हेल' नोंथाङा दायो फ्रि दं ना?
औ दंमोन नोंथां।
दं। आङो दायो नोंथांजों रायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकनि सायाव रायलायनाय द'से सम मोननो हागोन नामा नोंथाङा।
हागोन नोंथां।
औ औ दायो आंनि टपिकआनो जाहैबाय दै बानानि सायाव रायज्लायगोन।
औ नोंथां।
दैबाना होनोबाथ' बेखौनो मिथिनाय जायो आरोना नोंथां दैज्लां सफैनाय लोगो लोगो। जेरैबायदि अखा हायो अखा हानानै बिदिनो औ जोंनिथिंथ' दैमा दङ जाम्फै दङ। आरो दैमायाबो एसे गिदिरानो दङ। बे दैमायाहाय ओरै आरो जोंथिं हाजोबो खाथि आरो हाजो खाथि नालाय दैबानाया ओरै हाजोनिफ्राय देरनानै जोंथिंहाय उसिफैनानै जोंनि आबाद फोथाराव जोबोद लोमसावनानै जोबोद खहा खालामदों। माइ गायख्ला ओ माइ गायखां माइ गायखांबा बे माइ गायखांनाय आबादाव जेरैबायदि दैबानाजों फैफानाय जाब बोर बन आरो बायदिसिना। बेमफोर बेरला बेफोर फैफानानै बे माइआव फबसिन फैनानै माइआ खहा जायो आरो दैबानाया। जोबोद खहा खालामो। औ बोरैबाबा मोजांबो दै बानाया मानो होनोब्ला फुलुंबो लाबोयो फुलुं लाबोनानै जों माइ गायनाय माइ गायनायखौ जोबोद मोजां जाहोयो आरो।
औ।
बबेथिंबा मोजां जायो आरो जोंनिथिंथ' गाज्रियानो जोबोद मानो होनोब्ला जोंथिं दैमाबो खाथिथार नालाय ओंखायनो दैबाना जानाया जोंनि जोंनियाव जोबोद खहा खालामो आरो।
औ।
दाथ' जोंथिं आबाद दैज्लां बोथोर नालाय दायो आबाद मावदों। आबाद मावखांनानै दैज्लाङाव अखा दैज्लां बोथोर होनोबाथ' अखानि बोथोर नालाय।
औ।
हाबाया हाबायानो थायो अखाया आरो माला फैगोन माला अखा हाबाय थानायाव माला दैबाना देरगोन बेखौथ' जों मिथि हाबनो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो बेनि दैबानाखौ लाखिनो थाखायबो जोङो जोबोद ज' ज' बिदिनो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लांनानै माथावरि एबा बान्दोफोरखौ थेथेनो थाखाय खहा जानायखौ होब हो थानो थाखाय जोङो दंफांफोर एबा औवाफोर लांनानै। थुथाना हैनांगौ आरो होबथानानै दैबाना औ दै बाना जानायखौ होबथानो थाखाय बेफोरबायदिनो बिदिनो दाथ' जोबोद सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थायो जोंनि गामिफ्रावथ' बेफोर दैबानाफ्रा ओरै माथावरि बायनानै बानलो बानलु सिफायनानै बिदिनो माइफोरखौ खहा खालामफैयो आरो जोंनि थिंल नङा ओरै गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो जोबोद खहा खालामहोयो
जायो नोंथां जायो।
औ औ बेबायदिनो जायो आरो आरो दाथ' गायनाय फुनायाबो जोंथिं गायजोबनो हायाखै बयबो। होनोमबाबो एसे एसे गायहांगासिनो दं आरो गायनाय फुनाय बोथोर नालाय अखा हाब्लासो गायनो मोनो जोंथिं हाफ्राबो बोरि नालाय अखा हाबाल' गायनो मोनो आरो अखा हायाबाथ' नेयै नेयै गायनांगौ माब्लाबानि बोसोरफ्राव थ' अखाखौ नेयै नेयैनो माइ आबादखौनो मावनो मोननाय जाया आरो। जोंथिं दैया दैफोर गैयैनि जाहोनावनो रानस्राव जायो आरो हाया बोरि नालाय औ आरो जोंथिं दैबाना जानायनि जाहोनावबो हाफोरा जोबोर गोजौ गाहाय जाबाय आरो
उम
हा हानि हासारफोरखौ बुखारनानै बेलेगथिं लांनानै बुथारहैनानै दोननानै फुलं खालामहैबाय बेराये थांबाय जोंथिं बालाफ्रासो थालांनानै माइफ्रा जानो हमला माइ गायबाबो फिथाइफ्रानो जानो हमला आरो माइ गायबाबो थैख्लयो माइफ्रा मोजाङै जाला फिथाइखौ बारा मोनै जाया आरो जोंखैजाय बेबायदिनो आरो आरो औ औ
जोंनिथिंबो बेबायदिनो जागासिनो नोंथां
औ औ
जोंनिथिंबो बेबायदिनो अखा फोरानो दैफोरखौनो लोमसाव होोजोबो
औ औ नोंथांमोनथिंबो गोबां दैबां जायो नामा।
जायो जोंथिंबो नोंथां जानायाथ'
अ ओं
माइफोरखौनो मोजाङै गायनो मोनजोबाखै दाबो गायनो मोनदोंब्लाबो बेबायदिनो बुखारनानै गुजोबनाय बेबायदि अबस्थायाव दङ नोंथां
औ आरो नोंथांमोनथिं माइखौ मा मा गायो
जोंनिथिं बेबायदिनो रन्जित बासुरि जयबांला
औ
फरिमल बेबायदिनो बायदि रोखोमनि माइ गायो नोंथां। नोंसिनिथिंलाय नोंथां
जोंथिंबो दायोथ' बांसिनानो रनजितखौ गायो आरो माइफ्रा जोबोद गोदान गोदान ओंखारदोंनाा बेफोरखौबो न'खरसे न'खरनै जायग्रोदों आरो
औ औ उनाव लासैनो गायनो सुबिदा मोनबा गायनो हाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथांमोनथिं आबादफ्रालाय माबायदि जायो
आबादफोरालाय जानायालाय जायोमोन नोंथां नाथाय दै बानायानो बुसारनानै गाज्रि खालामो अब्लाबो एसे थेनैया मोजां जायो आरो
अ औ
खस्थ'नि खस्थ' खालामनानै नाजानानै मावनांगौ जाहैबाय
औ औ
बेबायदिनो खस्थ' मस्थ'बाबो दैबाना फैब्लाबो होथेनानै बान्दोफोर थेनानै गायो खस्थ' मस्थ'बाबो
औ जोंनि दाथ' जोंनि गामियारि ओनसोल नालाय जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय माव आबाद मावनायानो जाहैबाय दाथ' जोङो बोसोराव खनसेल'सो मावनाय जायो बेनो जाबाय माइ आबादानो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ बेखौनो जों मावनानै जानांगौ आरो मावनानै जानाय जा एसे मोनो बेखौ न'आव दोननानै आरो गुबुन गुबुन जायगायावथ' बेफोरबायदि खेथि खालामनो हानाय सुबिदायानो गैया नालाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव साप्लाय खालामना हरनो हायो आरो औ आरो बेफोरनिफ्रायबो रां मोननो हायो बेफोर रांफोरखौ नांगौ समाव जों बाहायनो हायो जेरै फरायनाय फ्राव जेरै साख्रि लानायफ्राव
औ
बेफोरबायदिनो बाहायनो हायो आरो
औ नोंसिनिथिं दा दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो नोंथां दै बानाया
दै बानायाथ' जोंथिं नोंथां दाख्लै दाख्लैसो खनसे जानानै थांदों थेवब्लाबो माइफोरखौथ' गायथ'वाखै नालाय जेबो जायासै आरो दाबो अखा हागासिनो दङ
औ जोंनिथिंबो जाखांबाय दैबानाया नोंथां
औ-औ
बेबायदिनो बेबायदिनो अबेबा मोजां जाबाय जाय बबेबा गाज्रि जाबाय जायगा लायै जायगा
अ दै बानायाथ' नोंथां जोबोद खहा खालामो मानसिनि न' बां लोमसावफैयो न' न' सिङावनो हाब जोबो सोरनाबा सोरनाबा दाथ' बांसिनानो न'फोरखौबो मोजां नुजोबनो हायाखै नालाय सोरनाबा सोरनाबा बेबायदिनो जोबोद खहा जायो आरो संनाय खावनाय
औ-औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो सोलिगासिनो नोंथां बिराद खस्थ' दै बानायानो लोमसा नानै आबादफोरखौनो मोजांखौनो जानो होथाराखिसै माथो गायखानायबाबो बुलांला जोबनाय जाथारबाय
अ औ
होनोमबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो नाजानानै फिथाइखौ मोननो थाखाय मावनांसिगोन
औ माइखौथ' जोङो मोजाङै मोन मा मोजाङै मोननो थाखायसो मावो नालाय जोबोद खस्थ' खालामनानै दाथ' आरो गोदोनि बायदिबो नंला दानि जुगावथ' खनसेनो सानसेयावनो गायनानै मानसि ज' ज' लानानै नानै एबा हाजिराफोर लानानै गायनो हमो आरो सानसेयावनो आरो गोदोनि बायदि मोसौफोरजोंबो गले गले हाल एवनानै गायला दब्लायसे दब्लायनै औ मोसौफ्राथ' नुला न' खायसे खायसे न'फ्राव होनला आरो बिदिनो गोमाजोबलांबाय मानो होनोब्ला खानोफोरबो जायगा गैला जायगा थानाय ना थानाय सुबुंफ्रा गोबां जाब जाब जानो हमबाय न'फोरा बेनिखायनो मोसौ बोरमा गासिबो गोमालांद्रनो हमबाय आरो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो अबस्था जाजोब्बाय गासैयावबो एखे जाजोबथारबाय
औ दा नोंसिनि औ नोंसिनि गामियावबो नामा नोंथां
औ जोंनिथिंबो माथो बुंबावनो आरो दै बानायानो जायगाफोरखौबो लोमसावनानै मोसौ मोसा खौबो खानोनो जायगायानो गैला
औ दैबाना आरो गिदिर फैयोब्लाथ' मोसौ मोसा लांफाजोबो ना नोंथां
औ लांफायो
औ औ
लांफा जोबो न'मानि बायबावोसो मोसौ मोसा दाउ हांसो बाख्रि माइ गासिबो थांफाजोबो दैबाना जायोब्ला
औ दाथ' जोंनिथिं जोबोद गाज्रि जायो मानो जों होनोब्ला जोंथिं हाफ्रानो मोजां नङा नालाय बिदिनो जोंनि हाफोरनि हासारखौ खौ लांनानै ओरै बेलेग थिगजायसो फुलुं खालामनानै दोनहैयो नालाय ओंखायनो दै बानाया एसे गाज्रि आरो
औ नंगौ नोंथां
जोबोद खहा खालाम नालाय
औ नंगौ
ओम बेबायदिनो आरो दैबानानि जाथायाहाय
मा बुंबावनो आरो नोंथां
औ
जोंबो हमथा लाखिनो हाया जाबाय दैबानाखौबो
औ औ माब्ला फैयो मिथिया
औ मिन्थिस्लाब मोना बेफोर मिथिंगानि मोनसे मा नेचारेलसो नालाय नुथायसो नालाय जोंबो हमथानोबो हाया जाहैबाय मिथिंगानि मोनसे माबासो नालाय बेफोरबो
ओ दाथ' नोंथां समाबो जाना फैबाय नोंथांनि रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो
दे दे नोंथां दे दे दे गोजोननाय थाबाय दे दे औ दे